हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां
औ नै दासो खोनादों दे
अ नोंथांजों नोंथाङा मा खालामदों दालाय
आंथ दा ओरैनो दंथयो
ओ नोंथाङा फ्रि दङ दा दायो
दायो दङ जागोन फ्रि दं
नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो लादोंमोन आङो नोंथाङा एसे फोरमाय फोरमायनानै होनो हागोन नामा
जागोन दे टपिकनि नामा मा
टपिका जाहैदों जोंना गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय गाननाय जोमनाय बर'फोरनि आरो दायो माबायदि बिदियै सोलायबोखो बेनि सायावहाय फंनैसो फोरमायनानै होनो हागोन नामा
गोदोनि बर'फोरनि गाननाय जोमनाय गोदोनि बर'फोरनि गाननाय जोमनायाथ आइजोफोरनिया जाहैबाय
औ
आरो
औ
बेजोंनो लोगोसे माखासे हासार थाबावो आइजोफोरनिया हौवाफोरनिया ब आर'नाय बेफोरबायदि आरो गोदोनिया
आरो बेफोरखौ माबायदि बानायनाय जायोमोन माबायदि दानाय जायोमोन फोरनि आगर आखाइफोरखौ एसे एसे खोन्थानानै होदो आगर आखाइफोरखौ औ
औ औ
औ औ औ औ
नानै होनाय जायोमोन आरो हौवाफोरनो
औ औ औ आरो ओ बेफोरखौ ओ दायो माबायदि सोलायबोखो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो
आथिखालावथ बर'नि गाननाय जोमनाय बुङोब्ला ओ गोबां सोलायनायखौ नुबो बाय गोदोनि बायदि गावनि हारिमुखौ जेरैबायदि दखना गाम सा गानोमोन बेफोरबायदिखौ ओ गानालासिनो ए से गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय खौबो ओ आजावनानै लानायखौ नुनो मोनदों
औ औ
बेबायदिनो ओ
गाननाय ओं दखना गाननाय जोमनाय औ
औ दखना ओ फास्राफ्राव गोदोनि ओ आगरफोर एरनाय
औ
बेनि गेजेरावनो जेरै मुंफोरा जाहैबाय दावस्रि गोबा बा बिबार गोबां दङ आरो बिदिनो हाजो आगरखौ
दिंखिया बि दिंखिया बिलाइ
एरगासिमोन आरो औ दिंखिया बिबार बर'फोर आथिखालनि आइजोफोरखौथ ओ बेफोर ओ बुंलाय नोंथां
औ औ आरो जोङो गोबां रोखोमै खस्थयै खस्थनि गेजेरजों बेफोरखौ माने दानानै बर' आइजोफोरा दिहुनोमोन जेरै दाग्रा आइजें आयलाफोरा जाहैबाय थार्ड गान्दै साल खुन्था फार्स्टआवनो साल खुन्टा गायग्रोनानै थार्द होनानै गान्दै माग खु गोबां गोलाव प्रसेसनि गेजेरजों जोङो बेफोरबायदि दखना गामसाफोरखौ दिहुननो हायोमोन आरो बर' आइजोफ्रा बेफोर गामसा आरो दखनाफ्रा जोंना इन्दि इन्दिनि एम्फौ औ इन्डिनि एम्फौनिफ्राय एम्फौनि फ्राय जागायनानै फैयोमोन आरो जोङो। बेफोर एम्फौफोरखौ एम्फौ फिथोबनिफ्राय बानायोमोन जोङो बेखौ औ आरो नोंथाङा ओ बेफोरनि ओं बानायनानै मुस्रा सानानै बाहायोमोन नोंथाङा। ओ दायो माने गुबुन हारिफ्रा जे जोंनि बेफोरबायदि आर'नाइ गामसा बायदि बायदिफोरखौ खौ मोनफा मोनफा ओ लांजोबनो नागिरदों बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होना फोरमायनानै होदो। गुबुन हारिफ्रा माने जोंनि गामसा
गुबुन हारिफ्रा माने जोंनि बे ओ आर'नाइ गामसा दख'ना बेफोरखौ खोब फसायो जानांगौ जायनि थाखाय गावसोरनि ओ आइडेन्टिटिनि थाखाय गावसिनि मुं खालामनानै लानो थाखाय। आथिखालाव जोबोद बाहायनायखौ जों नुनो मोनो गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ओ जेनेबा आर'नायखौ हमनानै लादो। गोदोनायाव जोंनि बर'नि गुबुन हारिफोरा बिराद लानायखौ नुनो मोनदों आरो जेनेबा जोंनि जाय ओ मान जाय जोंनि बर' हारिफ्रा दिहुनदोंमोन। बे बेखौनो माने गावसोरसो दिहुननाय बायदि खोमोरनो नाजादों आरो गावसोर लानानै बर'नि गुबै आर'नाइखौ ओ गावसोरनि नामाव लानो नाजादों।
औ औ।
औ।
दायो होमबा आ दायो बेफोरबायदि दख'ना आर'नाइ गामसा आ बायदि बायदि आ फोरखौ आखाइजों दानायनि सोलाय मा बायदि आगजुफोरजों दानाय जादों बेफोरनि सोमोन्दै मोननैसो फोरमायनानै होदो नोंथाङा?
आंनि नोजोरावथ' आथिखालाव
थार्द गान्दैफोरथ' गैला।
औ बर' आइजोफोरा माने खुब खम ओ सालखुन्था बेफोरखौ ओ जि दानायखौ नुनो मोननो थांला आरो आथिखालाव माने गुबुन हारिनि मानसि मानसिफ्रासो माने मेसिनजों दानायखौ नुनो मोनबाय आरो।
औ औ।
बिनि थाखायबो जानो हागौ ओ आथिखालाव ओ बेसेनफ्राबो गोबां बारा जानो हमबाय गाव गावनो दानो दानानै गानला नालाय।
औ औ। दानि ओ दानि मुगायाव माने ओ जोबोद इजि इजि प्रसेसनि गेजेरजोंनो जोङो बेफोर बायदि गाननाय जोमनाय दख'ना गामसाफोरखौ मोननो हासै। सै आरो दानि जुगाव माने ओ मेचिनजों माने मिस सिनजों बानायनाय ओ जिफ्रा ददसेयावनो जायो माने। बेफोर बायदिनि थाखाय माने इजि खस्थ' गैयालासिनो औ खस्थ' गैयालासिनो गेजेरावनो बेफोरखौ मोननो हासै आरो।
ओ दिहुननो हानायखाय माने ओ थेवबो बेफोरखौ
होम औ औ नोंथाङा ओ बेफोरनि सायाव ओम जायखौ ओ जोङो रांखा बेफोरखौ दानाय लुनायनि गेजेरजों रांखान्थियाव माबायदि जौगानो हायो बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा दाथ' जोङो नुनो मोनदों गामि गामि गामि गफा ग बा ओ जोंनि लाइमोन सिख्लाफ्रा माने गुबुन हारिनि जि दायै दायै गोबां माने फाननाय मानाय बेफोर फोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो
औ बेफोरजोंबो गोबां रां खामायनो हायो बि जेरै गावनो उइभिं सेन्टार जि दाग्रा न'फोर बानायनानै ओ जेनेबा गाव हारसिं हायाबाबोखौ माने जेनेबा हाजिराबा मावनो लानानै आरोना बेफोरबायदि बिदिनो माने लनानै हाथाय बाजाराव फानहैनानै गोबां रां आरजिनो हायो औ बेफोरजों बयनि बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनानै गोबां रांखान्थियाव मदद होनाय जागोन आरो जाय लाइमोनफोरा ओरैनो साख्रि बाख्रि मावालासे थानाय दं बेफोरो
दायो माने जोङो जोंनि सोरगिदिं एरियाफ्राव माने बेफोरखौ नुनो मोनसै आरो जोङो जाय लाइमोनफ्रा माने बेखार लाइमोन सिख्ला माने जायो बिसोरो दाइरेक जि दानो हमसै गुबुन हारिनि जि जायनि बे बेसेना गोबां गोबां जायो जिबाजु जायनि बेसेना माने फास हाजार सारि हाजार जार सय हाजार बेफोरबायदिनि जि दानानै माने गोबां फैसा सा खामगासिनो दङ दानि जुगावहाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा नोंथांमोननि सोरगिदिं गामिफ्रावहाय एरियायाव बिदि लाइमोनफोर दंना गैया गुबुन हारिनि जि दानानै फानग्रा
जायगानि एरियायाव खाथि खालायाव दङ गोबां आथिखालाव माने जेबो खामानि गैयाब्ला माने आइजोफोरा बेफोरनि गुबुन हारि गानग्रा जोमग्राखौ दाना नै माने खाथिनि गुबुन हारिनि बाजाराव फानहैयो आरो गाव फानहैयाबाबो माने बेलेग बेफारिफोरनो हरनानै गोबां बिबांनि रांखौ आरजिनानै लानो हादों आरो
साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम नोंथांनि फ्राय ओ बेबायदि टपिकनिफ्राय साय गेजेराव फंनैसो फोरमायनो बाथ्रा फोरमा खोनानो मोननानै गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम